हेलौ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
अ होमबा नोंथांजों आं दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
तो होमबा जोङो दिनैनि आयदाखौ बर'फोरनि आइजो लोगोफोरनि बेफार फालांगिनि सायावबो सावरायदिनि नामा?
औ सावरायजागोन खोब मोनसे मोजां आयदा बेनि बागै सावरायनो हायोब्ला दा जोबोद मोजाङनो जागोन।
औ जोङो नुबोखादोंदि गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'आ आयजो फाहारिफ्रा ओरैनो जिरायनानै थाया। गावनि नांगौनि थाख थाखायहाय गावनि गथ' गथायनि थाखाय जानाय लोंनायनि थाखाय रांखान्थिनि सिङावनो होन गावनि जिउ खुंनायनि बेलायावहाय
औ।
बिसिनि आरजिनि थाखाय मोनसे नुङा मोनसे बेफार फालांगि खालामनानै थाबनानै रायजो जाबनायखौ नुआ खायो होनबा नानो होनबा जोङो नोंथां?
औ नंगौ।
ओं ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आइजोफोरा माबोरैहाय? बेफार फालांगि खालामनानै रायजो जाबोदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन आइजोफोर होननानै बुङोब्लाथ' बिथांमोना मानो गोबां बिथिङावनो आखा फाखा होननानै जों बुंनांगोन गोदो गोदायनिफ्रायनो जे बर' आइ जोफोरा गावसोरनि नखर सामलायनायज जों लोगोसेनो गोबां माखासे खामानिफोरखौबो मावनानै न'खर खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों बुंनो थाङोब्ला जों गोदो गोदायनि माखासे बाथ्राफोरखौ खोनानाय बायदिब्ला गोबां हौवा माहारिफोरानो माखासे मा होनो निसा बुस्थुफोर लानानै बा जौ जुवायाव गफबनानै थायोमोन दान बेनि जाउनाव न'खस सामलायनायनि गाहाय बिबान महरै आइजो माहारियासो सामलायनांगौ जायोमोन। आरोबाव खोनानो मोननाय बादिब्ला बै आइ जो माहारिफोरा ओ आइजोफोरानो माने गावनि गथ' गथाय खौ मोजाङै खालामनो थाखाय गोबां माखासे खामानिफोर मावनो गोनां जायोमोन जेरैबायदि सोरनावबा थुरि हानायनि हाजिरा बा सोरनावबा माइ गायनायनि हाजिरा आरोबाव बेबायदिनो मैगं थाइगंफोर गायनानै हाथाइ बाजारफोराव फानहैनाय आरोबाव माखासे मा होनो गुबुननिफ्राय मैगंफोर बायस'नानै बा माबा मोनसे आबादफोद आबादफोर मावनानै हाथाय बाजाराव बेफार फालांगि खालामबोनानै न'खर सामलायनायखौ नुनो मोनबोदों होननानै जों बुंनांगोन आरो बेबायदिनो मा आथिखालावबो गोबां बिथिङावनो मा आइजो माहारिफोरा गोबां जौगाबोबाय आरो गोदोनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जे आइजो माहारिया न'खर सामलायनायजों लोगोसेनो माोननो गोबां बिथिङावनो
मा गावसोरनि रोंगौथि जेरैबायदि जि दानाय किसानसालियाव जि दानानैबो गोबां गावसोरनि न'खरखौ सामलायोमोन जेरैबायदि गावसोरनि गानग्रा एइस-एबा आइजो माहारिफोरनि गानग्रा दख'ना दानाय निफ्राय लानानै हौवा माहारिफोरनि थाखायबो गामसा फालि गोबां बायदिसिना मा होनो जिफोर दानानै बैफोर जिखौ हाथाय बा जाराव फाननानैबो मा खालामोमोननो न'खर खुंनो थाखाय रां खामायनायखौ नुनो मोनोमोन
दा आथिखालनि बिथिङावबो बेबायदि खोनो नुयो जे सोरबा सोरबा सोरबा एबा मा गोबां आइजोफोरानो सोरबाबा बेफार फालांगि मैगंनि बेफार फालांगि सोरबाबा गावनि रोंगौथिखौ लानानै माखसे इण्डास्ट्रिफोर एबा दख'ना इण्डास्ट्रिफोरफो खुलिनानै फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनसै ओ जों गोबां बिथिङाव नायनो थाङोब्ला आइजो माहारिफोरानो गोबां बिथिङाव बांसिन जौगानाय होननानै जों बुंनांगोन बेफाल फालांगियावबो दे बर' माहारिफोरनि गेजेराव आरो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ बे बाथ्राया
औ जे दा मा होनो गोबां माखासे दख'ना इन्डास्ट्रिफोर बा आथिखालाव जेसेबांखिनि दख' मोना इण्डास्ट्रिफोर एबा उइगि-उइबिन फोर खुलिदों बैफोरोमानो गोबां आइजोफ फोरासो खुलिनाय बेयाव सोरबा हौवा माहारिफोरखौ थोंजोङै बिफाव लानायखो जो बारा नुनो मोना हमनानै ला जेरैबायदि दा माखासे ब्रेन्नि दख'नाफोर दिहु हुनदों बैफोर ब्रेनि दख'नाफोर दिहुननायफोराबो मानो आइजो माहारिफोरबो बोसे गोबां बिफाव लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो।
औ नंगौ।
लोगोसे आरोबाव। बेफार फालांगिनि बिथिङाव होननानै नायोब्ला जोंनि खाथि खाला ओनोलावनो गोबां बर' आइजोफोरा साइकेल सालायनानै बा साकेल गा गानानैनो गोबां गामि गामि मैंगं बुथुमनानै थाउन सोहोर एबा नोगोरफोराव फानहैनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसेनो न'खरखौ सामलायनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो।
आरोबाव बेबायदिनो गावसोरनि बेफार फालांगिजों लोगोसेनो गथ' ग थायखौबो मोजाङै फोरोंनाय, फरायसालिफोराव थांहोनानै मोजाङै फो रोंनाय। आरोबाव मा होनो न'खरखौ सामलायनाय एबा फुंनि सिखारनायनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनानै गथ' गथायखौ स्कुलाव थिनहरखां खांनायनि उनाव गावनि फालांगिखौ सामलायनो थाखायबो बिसोरो ओ गुबुन गामिफोराव बा मैगं थाइगं नागेरनानै बेलासि जानाय लोगोलोगो हाथाइ बाजार एबा माखासे ओ सकफोराव फानहैनायखौ नुनो मोनो। बेनि गेजेरजों जों बुंनो हायो जे जोंनि ओन सोलावबो बा बर' माहारिनि गेजेराव थानाय गोबां आइजोफोरानो ओ बेफार फालांगियाव जौगादों होननानै आं बुंनो सानो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ।
दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबादि आइजो माहारिफोरखौ थोंजोंङै बेफार फालांगियाव खालामनाय नुयो जाना नांगौ ना?
औ नंगौ नोंथां गोबां दङ।
औ। ओ एसे नोंथांमोननिथिंबो बेफार फालांगिनि बिथिङाव आइजोफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ।
ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायदि एसे एखेफ्राम आनो माने बेफार फालांगिनि बिथिङाव जोंनि जोंनि ओन फोरावबो माने आइजोफोरा गावनि नांगौ बादियै रांखान्थिनि बिथिङाव हेफाजाब जाब मोननो थाखाय न मोनसे नङा मोनसे बेफार फालांगि मावखानांगौ, नङा होनबा नोंथां?
औ नोंगौ।
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो रावबो आइजोफ्रा माने ओरैनो जिरायनानै थानायखौ जों नुनो मोना। बयफ्राबो न'खरफ्रोमाव माने आइजोफ्रा सासेबा सासे बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहायनो दोन जों दाथ' जों गोबां नुनो मोनोदि गंफ्रोम न'खरावनो दाउ, अमा फिनाय। फाराम बानायनाय बेफोरखौ फाम आयजोफ्रानो गोबां-गोबाङानो बानायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ थारैनो।
मैगं बे मैगं थाइगंनि बिथिङावनो होन। जे हाग्रा बंग्राफोराव आइजोफोरा थांनानैहाय मैगं बुथुमनानै लाय नाय, गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय थांनानै मैगं थाइगं नागिरहैनाय, खाहैनाय बेफोरखौ बुथुमना लाबोनानै आइजोफोरानो बाजार हाथाइ बा हाथाइ बाजारफोराव लांनानै फानहैनायखौ खौ जोङो नुनो मोनो गोबांआनो आरो जोङो नुनो मोनोदि बयनिबो न'खराव माने एम्फौ लानाय, हिसान थालि बुखुम दानाय जि दानाय खौ जों नुनो मोनो मोन गावनि गा होननाय जोमनायनि नांगौनि थाखायबोथ' जि दाानांगौ जाखायो नालाय आरो लोगोसे बेफोर जिफोरखौ दानानैनो रां आरजिनो हायो गाननाय गावनि जानाय लोंनायनि बिथिङावनो होन गन गथ'फोरनि फरायसालिफोराव थांनायनियाव गोनां जानाय मुवाफोरनि बिथिङावनो होन जों गोबां नुनो मोनो।
औ नंगौ।
औ। थारैनो जोंनि ओनसोलावबो आइजोफोरनि बिथिङाव बेफार फालांगि खालामनाय खौ नायब्ला जों गोबां जौगानाय नुनो मोनो। आरो गोदोनिफ्रायनो मोनबो खारैनि जोङो फरायनायफोर बिजोंफोरावबो मोनबोदोंदि बर' आइजोफोरनि फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो हाजो हाला थांनानैहाय मैगं थाइगं नागिरहैनाय जि दानाय एम्फौ लानाय
औ।
माइ गायनायनि बिथिङावनो होन हाजिरा मावनायफोरनि बिथिङावनो होन गोबां गावनि आरो सोर नुनो मोनबावोदि जोङो सोरबा सोरबा सुंबुं फोरखौ हा हु बुरजा गोनांफोरा गावनि न'आवनो मैगं थाइगंनि बारि बागान बानायनानै फाननाय दाथ' जों गोबां सोलिफुदोंदि दा बानलु गायनानै फाननायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा जों नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो।
मेसें बोथोरनि बिथिङाव हायबो सोरबा सोरबा सुबुंफोरा बांसि दानो माइ आबाद बर' माइ आबाद गायनानैहाय खावसे माने गावसिनि न'खरनि थाखाय दोनथिगोन आरो खावसे गां खान्थिनि बिथिङाव गोनांथि जानायावहाय फाननानै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ थारैनो।
आरो मेसें बोथोरनि बिथिङावबो जोङो मेसें बोथोरनि जेरै जुखाम नु आबादानो होन बेफोरखौबो आइजो आरो जेनेबा हौवाफोरजोंहाय सानैजों न'खरनिजों लोगो नांनायनिहाय मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ थारैनो बुंनो थाङोब्ला जों मानो आइजो माहारिफोरा जोंनि बर' समाजावबो गोबां बे बेफार फालांगियाव जौगानाय लाबोदों होन्नानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
ओ अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनाय समाबो जानानै फैबायमोन। नोंथांजों आइजोफोरनि बेफार फालांगिनि सायाव माबायदि जौगादों बेथ' बे आयदानि सायाव सावरायनानै जोबोद गोजोन। गोजोननाय मोनबाय आसा ओ खालामो उनफोराव सम मोनोबा रायलायबावगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
थलायनोसै दे।
औ दे
औ